औ खोनादोंना नोंथां औ। दा नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय। जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना।
औ नोंथां थारैनो।
औ दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय। फुटबल एबा जों जायखौ बर'आव जोलुरबो बुंनाय जायो। दा जों बेखौ माबोरै गेलेयो बेनि नेमखान्थिफोरा मा बैफोरखौ जोङो मिथिगो नोंथाङा फंनैसो बुंना होनो हागोन नामा?
अ जोलुर होननानै बुङोब्लाथ' बियो जाथोसे। गेलेनाय
औ।
एबा खेला होननानै बुंनांगोन जिहेथु बुहुमनाङैनो मुंदांखा मोनसे गेलेनाय बादायलायनाय।
औ।
जिहेथु दासिमावबो सोलिगासिनो दङ'। जिथु फिफा वर्ल्ड काप होननाय दायो सोलिगासिनो आंबो नायगासिनो। बै गेलेनायाव गासै गेलेगिरिफोरा‌ जिसे जोन गेलेयो आरो बेनिफ्राय साबस्टिटिउटआव साब्रैसो थायो नामा नोंथां?
औ औ।
गासै जिबाजोन थायो नामा नोंथां?
औै थायो।
गेलेनाया जिसे बेनि उनावहाय। जिथु जिसे जिसे मोननैबो हानजानिफ्राय। जिसे जिसे जोन गेलेनाय जायो। बेवहाय बल हमथाग्रा गलकिपार थायो सासे।
औ
मोनफ्रोम हानजानिफ्राय सासे सासे आरो आं बेनि। जि पजिसन बेफोरनि सोमोन्दै बुंलांनो सान्दों। जिहेतु स्ट्राइकार थायो मिडफिल्डार थायो आगदाथिंजायनि आरो आगसिथिंजायनि सासे सासे आरो बिनिफ्राय। डिफेडार जाय। गावबा गावनि हान्जाखौ डिफेन्ड खालामगोन जेब्ला बल लाबगोन बिस सोरो हमथानो थाखाय डिफेन्डार थायो बेनि उनावहाय आरो रेफारिमेननाथ' मेइन रेफारिमेन गैयाबानो जाया।
औ।
रेफारिमेन थायो बिनि उनावहाय जिं जिं थिंहाय बै फ्लेग दिन्थिग्राया।
औ सासमेन बुङो जायखौ
औ जासमेन थायो आरो गेजेरावहाय बै। मानसिखौ सोलाय सोल' खालामनो थाखाय आरो गेमखौ मेनेज खालामनो थाखायबो सासे थायो। बेखौ मा होनो मोनलाय नोंथां नोंथाङा मोनथियो नामा?
बेखौ जे जाय सुबुंफ्रा खेलाखौ खुंदों बैफोरनि टिमफोरा थायो बेयाव
नङा नोंथां बै साबस्टिटिउट खालामग्रा जाय सुबुं बेैजि नाम्बार प्लेट खिथियोना
औ औ बेफोरखौबो जासमिनानो होन
जासमेनावनो गोलैयोना नोंथां औ नोंथां आरो बेनिफ्राय जाय हान्जाया गल सोनो हागोन बै हान्जायानो देरहानाय जायो
औ
नोंथां आरो नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो सानो नामा आरो बेनिख्रुइ बांसिन आरो मोजांसिन नोंथाङा मोनथियोब्ला अन्नानै एसे फोरमायनानै होदो नोंथां
औ दा जोलुर बुङोब्ला बल जायखौ माबोरै बानायो बुङोब्ला जे बिखौ बि गुर जायखि लेडार एबा बिगुरनि सामब्राजों बानायो बिनि सिङाव ब्लाडार थायो आरो बैयाव पाम्प होनानै बेखौ गोदा खालामनानै बे बलखौ बानायनाय जायो आरो दानि जुगाव औ
जि फिफा वल्डकाप सोलिगासिनो दङ बैयावहाय बलनि सिङाव जि पिएस बो होनाय जादों नामा नोंथां
औ मोनसे बेयाव दानि जुगावथ' गोबां आवगायबाय नङा होमबा नोंथाङा
औ नोंथां
बै दानि जो सलिबायथारशनाय फिफा वर्ल्ड काप टुइन्टि टुवेन्टि सिक्स बैयाव मोनसे थिप सोनाय जादों आरो बेजों जोङो मिथियो जे बलखौ सोर बेसे गोसाजोदों एबा बला बेसे स्पिडजों थांनो हादों एबा माबायदि बला खारदों बैफोरखौ जोङो बैनि गेजेरजों नायनो हायो आरो
औ नोंथां
औ आरो बैखौ सारस सोनानै गेलेनायजों सासहोग्रोनाय जायो गिबियाव बिनि उनावसो बे सोलिगोन आरो बे बलखौ वायारलेसलि चार्ज होनाय जायो आरो जेबो एबा फिनसोआलासिनो
औ नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बदि जे बलखौ मोनसे लांदां जायगायाव गेलेनाय जायो गुवार फोथार बैयाव मोनसे लाइनाव जौसे बे जौसे मिटार थायो गासै ब्रैजौ मिटार जों बेंखन थानाय मोनसे दब्लाय बैयाव गेलेनाय जायो आरो फुटबलखौ
औ नोंथां
औ आरो बिदिनो मोननै अपजित एबा उल्था साइडथिं गलकिपस बेखौ गायनाय जायो बिदिनो मोनसे हानजा बै हानजाया बै गुबुन मोनसे हानजा गावसोरजों गेलेनो फैनाय बैसोरनाव जेसेबां गल सोनो हायो एबा फाइभ हानद्रेद बांसिन गल्स सोनो हायो बिनो देरहायो आरो आरो लोगोसे जे बेफोरखौ नायनो जोंहा गोबां नबो फैयो लोगोसे नोंथाङा दहाय बुंलांनो बिदि सासे लेफारि मेन थायैनि गेजेराव बियो खाथिंबाय थायो एबा सोरबा गेलेगिरि प्लेयारा जुदि सोरखौबा नाख्लायदों एबा गा खोलैनो होनना खोलैदों अब्ला बैफोरफोरखौ एबा येल्ल' कार्ड बुंनाय जायो गोमो कार्ड बेफोर रेड कार्ड बैफोरखौ दिन्थि रो आरो।
औ बेखौ फंसे रावाव मा होनना बुङोमोन नोंथां भाल होनो नामा नोंथां
औ औ पावार खालामबाथाय बैफोर येल्ल' कार्ड गिबियावनो होनाय जायो। आरो बिनि उनाव आरो फाव खालामबावबाथाय रेड कार्ड होनाय जायो। आरो बिनि उनाव बै सुबुङानो बिदि गोरोन्थि खालामबावोब्ला एबा फावल खालामबावोब्ला बैखौ खेलानिफ्राय दिहुननाय जायो आरो।
औ नोंथां बिदिब्लाथ' जोङो गासै बेनिफ्राय मिथिनो मोनबायदि जिहेथु गासै जोंनि गेलेनायखौनो सासे रेफारियानो सामलायजोबनाय बादि जायो। नङा होमबा नोंथां।
जासमेन बियो साइड साइडनि जि सिमा बोनाय बैयाव खारफाबाय थायो आरो बेफोरखौ नायनो आरो औ जोंहा एसे जोलुर बुहुमनि मुंदांखा जोलुरगिरि गेलेगिरि एबा फुटबलार बुङोब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो क्रिस्टियान' रनाल्द' बुङो आरो मेसि एमबापे नेमार बिदिनो गोबां दं आरो बिथांमोना जोंनि हादोरनि नङा आरो गुबुन हादोरनि
नंगौ नोंथां जिहेतु फुटबलनि राजा होनना बुङोबा आरो दंबावोमोन ना नोंथां बेले होननाय बेले मारादना बिथांमोनाबो जोबोद मुंदांखा। फुटबल गेलेगिरिमोन नङा होमबा फुटबल होनना बुङोब्ला जोङो बिथांमोननि मुंखौ बावगारनो हाया बिथांमोननि मुं नङाब्लानो जाया नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
बिदिब्ला आरो जोबनायाव मोनसे बाथ्राखौ सावरायनो सानदों। जिहेथु जोंहा फुटबल होनोब्ला फुटबल गेलेनायजोंल' जाया बेवहाय माखासे आब्रुथिबो थायो नङा होमबा नोंथां औ बै आब्रुथि बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा।
औ दा बिदिनो जे मोननै टिम एबा मोननै हानजा गेलेगिरि थायो बेखौथ' बुंलांखाबाय मोनसेयाव जिसेजन जिसेजोन थायो मोनसे हानजायाव दा बिनिनो सासे सुबुङा जे बे गल पस्ट बेयाव हायो आरो बेखौ गलकिपार बुंनाय जायो बिनि उनाव जे बिनि सिगाङाव सासे गेजेराव थायो जायखौ नोंथाङा दानि बुंलांखाबाय आरो बिनिनो जिं जिं खना खनाययाव सासे थाबावो आरो बिदिनो बिनि सिगाङावबो बिदिनो साथाम राननानै लायो बिदिनो जे बिसोर थायो आरो बिदिनो जे बोरै बै ब्रैजौ मिटारनि दुब्लाय बेखौ खावनै खालामनाय जायो
औ नोंथां आंनि सोंनाया नैबेसोमोन माने गेलेनायाव माखासे मा मा नेमखान्थिखौ फालिनांगौ आरो माखो माखो मावनाङा गेलेगिरिफोरा
औ दा बिदि बुङोब्ला जोंहा जे जाय बल गेलेगिरि बैफोरो जेबो बेसाद एबा आसुगुर गोलाव बेफोरखौ लानो होया बेखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे बल गेलेनाय समाव गावनि आथिंखौ गो गावनि जान्जिनि गोजौ दिखांनो मोना आरो
औ नोंथां आरो गाज्रि रावफोरबो बाहायनो मोना नामा नोंथां
औ नोंगौ बेबो आरो लोगोसे बै गल जोनायाव जे सासे सुबुंनि हानजाया बै मोनसे सुबुं बै मोनसे हानजानि जे गल् पस्ट बै खाथियाव थांना थाहैनानै जे बै हानजानि रावबो सुबुं गैयियाव बे बलखौ लायोब्ला बैखौ जोङो गल सोबाबो लानाय जाया जों बेखौ अफसाइड औ अफसाइड बुंनाय जायो औ नोंथां
नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय